औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
खोनादों ना? औ लासै लासै खोनादों औ खोनाबाय।
औ। बुंलाय नोंथांनिखौ खोनाफैयाखै। नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
खोनाबाय दा?
औ खोनादों दे।
औ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि जानाय मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां रोखोमनि जानाय मोनो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला गिबियाव यावनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौबो मोनो ओ बेखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंनि गोनांथि जायो आरो बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो दैजों दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो।
ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै दिंखि बा उलाराव देनाय जायो। आरो जायफ्रा बेफोर गैया बिसोरो ओ मेसिन बा थबसिफोरावबो देनानै जानायखौ जोङो नुदों आरो। अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जाजायो बुंनो थाङोब्ला जोङो औवा मेवाइ आरोौवव थाइगिर आरो खोरदै आरो बासिगिफोरजोंबो जायो आरो अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव नारजि आरो सबाय ओंख्रि बायदिखौबो मोनो आरो नोंथां
नांगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो बेदि औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सबबाय ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनो सबाइखौथ' बुंनो थाङोब्ला खायफा बेखौ जोङो न'आवनो गायनानैबो आबाद गायनानैबो जोङो सबायखौ न'फोरावनो मोननाय जायो आरो खायफाखौ जोङो बायनानै लायनायबो नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय
औ बिदिनो बै सबबाय ओंख्रिखौ जानो थाखायथ' गिबियाव जोङो जेनेबा बाजारफोरनिफ्राय बायना लायबाथाय बेखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ औ ब माने औ दै मोजांजों सुनानै बेखौ जोङो बै दै गोदौनाय सारायाव होनाय जायो आरो बिदिनो बेखौ गोदौफ्ले होनाय जायो गोदौ्लेहखांनानै जों बेवहाय खारैफोर खारैखौ होनाय जायो नोंथां खोनादोंना नखा
औ खोनादों दे बुंलाय
बिदिनो खारैखौ होनाय जायो बे खारै होोखांनायनि उनाव खायफाखौ जोङो ना गोरान बोहदलानायखौ नुनो मोनो नलेबा खायफाया अमा बेदर एबा ब्रयलार बेदर बेफोरखौबो होद्लानाय नुनो मोनो बिदिनो जोङो औ बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां‌ नोंथांनि ओनसोलाव खारैखौ मादि मोनो जोंनि ओनसोलावथ' थालिरजों बानायनाय नुनो मोनो नोंथांनि ओनसोलाव माददि होनो खारैखौ
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो खारैखौ बे थालिरजोंनो बानायनायखौ मोनो आरो।
गुबुन बेलेगजों बानायनायखौ आङो नुनो थाङाखै।
औ नोंथां बिदिनो। जोंनि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव जोङो बै बेसर बेसर जि जोङो आबाद मावो बेसर आबाद मावखांनानै जि जोंनिया थालाङो जेनेबा मारा। बोखांनायनि उनाव बेखौबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
जोंनि ओनसोलाव बेफोर बायसाखौ आङो नुनो थाङाखै आरो नोंथां
औ नंगौ बिदिनो जायगा लायना जायगा बेफोरो बेलेग बेलेग जायो जोंनिया नंगौ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबाङैनो मैथा सिख्लाखौ जानाय नुनो मोनो आरो जोंनि बर' बर' जायगाफोराव गोबाङैनो बै मैथाखौ थ' जोङो गिबियावनो फोना लाग्रोनांगौ जायो बिदिनो जोङो बे गलफोरखौ खौ बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लायनाय जायो आरो बाजारफोरनिफ्राय- बायना लायनानै जोङो जि जायगायाव फोगोन बै जायगाखौ जोङो जावफ्लेना लाग्रोनाय ज फोयो। आरो जावफ्लेखांनायनि उनाव जों बे जायगायाव जि बेगर बेखौ ओ जोँ ओ गारना होनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां आरो बिदिनो बेयो र- ज'बाथाय बेनि बिलाइखौ जोङो औ मैथा। हिसाबै जोङो जायो बेखौ जोङो नाजोंबो जानाय नुनो मोनो। नाजोंनो गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ। आरो नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनि जानायखौ मोनबावो नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो। बे लाथाखौबो मोननाय जायो आरो लाथाखौ जोंनि ओनसोलाव। ओनसोलाव ओ खायफा आइजोफोरा न'आवनो फिसिनानै ओ बा लायो आरो लाथाखौ जोङो फिसिनोब्ला गिबियावनो- लाथानि बे बिदैखौ। मा होनो लायग्रोनाय जायो बेनि उनाव बेनिफ्राय फिसा ओंखारोब्ला- बेवहाय जोङो बे इन्दिनि जा गोरलै बिलाइ बेखौ होनाय जायो। आरो एसे देरोब्ला जोङो बेवहाय इन्दिनि बे गोरा बिलाइखौ बेखौ होयो आरो गोरलैखौ होनाय जाया मानो होनोब्ला गोरलैखौ होयोब्ला। ओ लाथाया गोरलै जालांफिनो होननानै होनाय जाया आरो। जोङो लाथाखौ इन्दि बिलाइजोंल' नङा बे खारुं बिलाइखौबो होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो देरखांनायनि उनाव बेयो गोमोन फैयोब्ला बेखौ ओ गुबुन जायगायाव जेरै- ओ बस्थाफोराव ओ हि फोराव मेरायनानै बे थालिर बिलाइ गोरानजों मोजाङै जोङो खाथबनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव साननैसो उनाव जेब्ला बियो। फिथोब थोबो अब्ला बेखौ जोङो बोखारनानै फिथोबनिफ्राय बेखौ लाथ- थाखौ बरननाय जायो आरो बरनखांनानै जोङो गोसो बाय- दियै लाथाखौ खायफाया एवनानैबो जायो आरो खायफाया गोसो बायदियै बे सिंग्रि मेखिजोंबो जायो आरो अनलायावबो होनानै जायो आरो। आरो
नोंगौ नांथां थारैनो
बे थास' बिथ्रिजोंबो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
थ' जोङो आरो जेनेबा मा होनो खुन्दुंखौबो मोननो थाङो ना नोंथां
औ
औ बिदिनो बे लाथा एम्फौखौथ' जोंनि जायगायाव एवफ्राननानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बेथ' जोंनिया उम बेखौ गोबाङैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै माबा सबाइफ्राव सबाइयाव जानायखौ एफा नुवा थेवबाबो जोङो अनला खारैयाव गोबां जानायखौ नुनो मोन आरो नोंथां औ जोंनि जायगायाव औ बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव बिदिनो बायदिसिना मैगं मैगं थाइगं जेरै खुमब्रा बेफोरखौबो जानाय नुनो मोनो खुमब्राखौथ' जोङो न'फोरावनो मोनला न'फोरावनो मोनो बेखौ जों बेनि थाखाय जोङो सां बानायना होनांगौ जायो आरो बेयो खुमब्राया गोबां थायो माने माखासे थायो बेयो गुफुर आरो बेखौ जोङो गोबाङैनो जानायखौ नुनो मोनो खुमब्रा खारै एबा जोङो बैफोरजोंबो जो दाउफोरदोबो जानाय नुनो मोनो आरो हांसोफोरदोबो गोबां जानाय नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ नोंथांनि ओनसोलाव खुमब्राखौ मादों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां
नोंथां जोंनि ओनसोलाव खुमब्राखौ जोङो ओ खायसेखौ मैद्रु महरैबो जानायखौ नुदों आरो ओ आरो नाजोंबो संनानै जायो आरो खारैयै संनानै ना गोरान जोंबो जानाय नुदों आरो आ- रो बेनि अनगायैबो जोङो ओ खुम्रा जों बे हांसो होननायखौ हांसो बेदरखौबो जानायखौ नुयो आरो बांसिन सुबुंखौनो
औ नं-
नोंथांमोननि ओनसोलाव जा बे गोदोनि बायदि ना खांख्राइ आरो गांजेमा बारिखौ हमनानै नाय हुदाया दङ दाबो
नंगौ नोंथां थारैनो बे नाफोरखौथ जोङो हमनानै मोनो नाथाय बोथोरजों लोगोसे गोदोनि बादि जोङो एफा नाफोरखौ मोननो थाङा मानो होमब्ला बोथोराबो सोलायबाय बोथोर सोलायनायजों जेनेबा ना फोरखौ जोङो गोदोथ' दुब्लिफोरावनो मोनला बायोमोन दाथ' जोंनिया दैफोराबो एफा जानो थाङा बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ नुनो मोना नाथाय जों दै ज्लाङाव नुयो आरो बेखौ गोदोनि बायदिनो ना खांख्राइ बेखौ जोङो हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों दे
हेलौ औ बिदिनो आरो औ बेनि अनगायैबो लाइ लाफाखौथ' बिदिनो न'फोरावबो फोनाजानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव लाइ लाफा बुङोबा बेवहाय लाइ लाफाखौबो जोङो बै जायगायाव जि जायगायाव फोगोन बै जायगायाव जोङो जावफ्लेना लानाय जायो आरो बेगर- खौ जों गारनानै होयोबाथाय बेयो रज'खांबा जों बै बिलाइखौनो जानाय जायो आरो नोंथां बेखौ बेदरजोंबो जानाय जायो नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि जायोना लाइ लाफा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ लाइ लाफाखौ जोङो खारैबो जायो आरो मैरु हिसाबै रुनानैबो जायो आरो अमा बेदरजोंबो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारैजोंबो अनला फाख्रि महरै जायो आरो बे लाइखौ
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया
दोनथनिसै नामा
औ नंगौ नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ गोजोननि थाबाय।